खोनादोंना औ ओ नोंथांजों मोनसे आयदानि सोमोन्दै एसे सावरायनो होननानै नोंथांखौ कल खालामनाय जादोंमोन नोंथां सावरायजागोन ना
सावरायजागोन
बिदिब्ला मागौ फोरबोनि सोमोन्दै सावरायनो लाबाय
औ
आसामाथ' आबादनि थाखाय ओ आबादनि गाहाय हादरसा ओ बेखायनो आसामाव आबादारि मानसिफोरा ओ आघोन दानाव दुब्लिनि माइखौ हाना पुस दाननि सोबथा साननिफ्राय माग दाननि नै बा थाम अक्ट'सिम ओ उखैनायनि फोरबो रंजा बाजा सुखु गोजोनै फालिनाय जायो बेखौ मागो फोरबो होननानै बुंनाय जायो आरो मागो फोरबोआ जाबाय गोजां बोथोरनि आबाद फोरबो बे समाव आबादारिनि न' न' माइ माइरंनि आंखाल गैया बारियाव मैगं थाइगं बिलो बा फुख्रियाव ना आरि गोबां मोनो बेखायनो बेफोरखौबो फालिनो जेबो गोब्राब जाया आरो
औ
बेबायदिनो भुस दाननि जोबथा बेलासियाव बर' हिन्जावफोरा अखानाययै फुङाव थाव लारु आरि सावना हयो अखानायै दाउ बेसेेरनायनि सिगां फिथाइ थायै बिफांफोराव थाराय बा जिगाबजों बिफांङाव खायो मागोआव बिफांफोरा आलासि जालायो होननानै बे आलासि जालायनायनिफ्राय बिफांफोरा फैफिननो रोङाब्लानो मा होनो फिथाइ थायनो रों जायो होननानै बिफाङाव बिफांखौ खानानै दोन्नाय जायो आरो जाहाते आलासि जाहैनो मोना बे फोरबोआव फिथा सावनाय जाया फिथा सावोब्ला मोसौनि गोदोनायाव दुमालु जायो होननानै ओ बर' सुबुंफोरा फोथाय नाय दं आरो
बनिफ्राय अखानायै मागो माग दाननि गिबि साननि हरावनो सिखारना हिन्जावफोरा ओ दुगैना फैना एन्थाव लारु आरि सावो बे सिथाव बा एन्थाव लारु आरिखौ मानसिया जानायनि सि गां गलियाव मोसौनि मुङै बावनाय जाग्रोयो आरो
औ
आमफ्राय बेनि उनाव न'खरनि गाहाय हिन्जावा गोबोरखिजों बाख्रिखौ सोरगिदिं इन्जुराव लिरख'नो बे आरो संग्रा न'आ जाबाय लोखिनि जायगा आरो बाख्रिया जाबाय लोखिनि आसोर थोन धोननि दोनग्रा जायगा होनानै ओ सुबुंफोरा ओ बर' सुबुंफोरा फोथायनाय दं आरो आरो बर'फोरा मागोनिफ्राय बैसागुसिम बाख्रिनिफ्राय माइ दिहुना मानो होनबा बर'फोरा फोथायोदि बाख्रियाव ओ माइजों लोखिया मोजाङै थानायनि सिगाङावनो माइ दिहुनो ब्ला माइनावा रागा जोंना न'खरखौ सावहोगोन होननानै ओ मागोनिफ्राय बैसागु गुसिम सोलिनो आन्था एसे माइ ओ गुबुन जायगायाव दोनो आरो बे समाव बाख्रिनिफ्राय गिबि माइ दिहुनोब्ला माखासे नाम नेम फालिनाय जायो बै सानाव न'खरनि गाहाय हिन्जावा लोखिनि आसनाव धुुबधुना सावना खुलुमना फैना बाख्रिनि थाला खेवना दाउदै दाउनि दावदै दैसे ओ आवगायनाय माइखौ दिहुनो आरो संग्रा न' आरो बाख्रि लिरख'नायनि उनाव न'खरनि ओ गुबुनफोरा सिखारनानै दुगैयो आरो फुङाव दाउखा गाबनायनि सि सिगाङावनो सिखर सिखारनानै ओ दुगैनायनि नेम दङ आरो जोंना बर'फोरनाव दुगैनायनि सिगां दाउखा गाबोब्ला मा जायोनो दाउखा गाबनायनि उनाव दुगैब्ला बादुवा जायो होन ना बर'फोरा सानो आरो फोथायो
ओ बिनि उनाव दुगैना फैना एन्थाव लारु आरिफोरखौ जानाय जायो। आरो आगोलावनो बर'फोरनि गेजेराव मेजि सावनाय नेम गैयाब्लाबो आथिखालाव बर'फोराबो मेजिनि अर सायना देहानि बेराम आजारफोरखौ होखारनाा सक्ति बाहोनायनि फोथायनायजों मेजिखौ खुलुमनाय जायो आरो आरो गावनि न'आव एन्थाव लारु बायदि जाना फैना लोगोफोरजों जयै बेनि न' बैनि न' गामियाव एन्थाव लारु आरि बुथुमनानै जालायो आरो
औ
बेबादिनो मागोआ सानथाम सोलियो आरो मागोआव थैनाय न'खरनि मुङै एन्थाव लारु बावनाय जायो
औ
माइ गोरलैनि माइरंजों बानायनाय एन्थाव लारु आरिफोरखौ थैनायफोरनि मुङै गुबुनै बानायखानाय जायो आरो बेयाव
औ
बावउनायखौ एक्सट्रा बानायो आरो जानायखौ आलादा बानायनाय जायो आरो।
औ
बे बादिनो बै सानखालि ओ फुंजा सानजा गामिनि सासे गाहायखौ लिंना लाबोना सिथ्लानि खोला बा सानजा खनायाव खोला मोखां जाना थैनायनि मुङै गामिनि गाहाय रायफोरना बावो आरो बर'फोरा बेखौ गोथैनो बावनाय होननानै बुङो आरो।
औ
बे नेमफोरखौ गासैबो ओनसोलाव फालिनाय जाया दा जोंनि ओनसोलाव बेफोरबायदि नेमा दाबो सोलिगासिनो दं आरो दा नोंथांमोननि ओनसोलाव मागो फोरबोखौ माबादि फालियो एसे फोरमायनानै होनो हागोन ना?
औ जोंनि ओनसोलावबो मागोखौ बेबायदिनो गाजा गोमजायै फालिनाय जायो। पुस दाननि जोबथा खालारखालि।
औ
निफ्राय मागो दमासिखौ फालिनाय जायो।
औ
पुष दाननि जोबथा खालार खालि गासैबो न'खर न'खर-' फिथा सौराय देनाय जायो।
औ
आरो बेला बेलागुर लुनानै बेलागुर खौ माग दाननि से खालार खालि फुङावनो दुगैनानै सावनाय जायो।
औ
आरो बेलागुरखौ सावखांनानै गासैबो ज'यै न'खरनि फिथा सौराइ लारु बायदिसिना जानाय जायो
औ
आरो फिथा सावनायाव आगोलावनो थैनाय मानसिफोरनि मुङै आलादायै फिथाखौ सावनानै दोनखानाय जायो
औ
आरो बिखौ दुगैस्रां लोबस्रां गोथैनो बावनाय जायो खोलाहा सानजा खनाथिंजाय इसे दै एसे लानानै बावनाय जाहाखौ इसे लिरस्रोनानै फिथा सौराइ साहा लारु बायदिखौ गोथैनि मुङै बावनाय जायो
औ
आरो मागो फोरबोआव गासैबो न'खरै न'खरावनो फिथा सौराइ लारुनि अनगायैबो ना बेदरबो जानाय जायो
औ
बे बायदिनो मागो फोरबोखौ जानाय लोंनाय आरिजों गाजा गोमजायै खुङो
औ ओ नोंथांमोननि ओनसोलाव बेलागुरखौ मा माजों बानायनाय जायो
जोंनि ओनसोलाव बेलागुरखौ थाइ औवाजों बानायनाय जायो औवाखौ होनानै बिनि सिङाव औवाखौ औवानि न' बानायनानै बिनि सिङाव जिगाब होनानै नारा जिगाब बेबायदि सोनानै साजायनानै बिनि सेराव ना बेदर आरि जानानै खाना जानानै बिनि अखानायै फुङाव दुगैस्रां लोबस्रां बिलागुरखौ सावनाय जायो
औ
बेबायदिनो गोदोनि आबै आबौमोना ज' ज' जानायनाय लोंलायनाय नेमफोर दङ
औ
बेबायदिनो गासैबो न'खराव
औ
फिथा लारु एनथाब सिथाव बायदि फिथाफोरखौ सावनाय नुनो मोनो।
औ।
दा। सावरायनायखौ। फोजोबथ'निसै।
औ दे।